हा
औ नोंथां।
नोंथाङा दासान्दै ओरैनो दोङ ना नोंथां?
औ औ दङ आं ओरैनो दासान्दि ओरैनो फ्रियैनो दङ।
अ बिदिब्ला नोंथाङा ओ नोंनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दान्दिसे होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होनना ओ फन हरदोंमोन ओ आङो सावरायनो हागोन आरोना नोंथां नोंथांजों?
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आंनो जागाय जेननसैना नामा नोंथां?
औ औ जागायजागोन।
औ जोंनि बे आयदायानो जाबाय दा आं जा आयदायाव नोंथांखौ जा टपिक लानानै ओ कल खालामनाय जादों एबा गोसोखांहरनाय जादों। बिनि आयदायानो जाहैबाय गोदो गोदाय आबौ आबैमोना मा मा जोंनि बर'नि आग बेफोरजों माबोरै ना हमोमोन एबा माबारोरै न'खर सालायोमोन आरो ना नोंथां। बेनि आयदायाव औ बिदिनो ना हमनाय होनोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो बेयो जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरखौ जोङो एसे मिथिखायो आरो ना ना बेदरजों एसे मुखुबना थानाय एबा ना बेदरखौ बांसिन जों बर'फोरा जानायखौ नुनो मोनो आरो ना? बेयो जोंनि मोनसे खायद' एबा जाग्रा मुवा आरो ना बेखौ औ मोनगोन। बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोना ओ सोरजिलांनाय एबा ओ बानायना गालांनाय एबा फोरोंना गालांनाय आरो ना आगजु जायखौ आइजो माहारिया जोङो बेजों गुरनानै एबा बेजों ओ दसे सम ओ ओंख्रि गैयाबा एबा मैगं गैयाबा दसे समनि थाखाय जोङो गुरनानै एबा दैमा दैसाफोराव थांलाबायनानै दुब्लि फोथारफोराव थांला बायनानै जोङो दसे सम गुरब्लानो मोननो हायो आरो जायखौनो जोङो जेखाय औ नंगौ नंगौ नथां औ जेखाय जेखाय जेखाया जाहैबाय जोंनि बर' आइजोफोरनि दैज्लां बोथोराव बाहायजानाय मोनसे मुवा। बेखौ जोङो आइजें होनजागोन जायखौ जोङो
औ।
हिन्जाव माहारिफोरा एबा जोङो बर' आइजोफोरा बर' सिख्ला एबा हिनजावफोरा जों मा खालामो बे आइजेंनो मालाबा समाव ओंख्रि गैयाबा एबा गोदाव सेराव ओंख्रि थाबाबो मादो जागोन मादों मागोन एबा ना बेदर गैयाबाथ' जानो हाया जानो खहाबा मोजां मैगं थाब्ला ना बेदरखौसो गोसोखांग्रोखायो आरो ना बेफोरबायदि समाव जोंनि बर' आइजोफोरा मा खालामो दसे समावनो दुब्लिफो फोथारफोराव दैमाफोराव एबा अबावबा दंग'फोराव थांलाबायनानै गुरनानै बे जेखाइजों मा खालामो ना खांख्राय एबा मालाबा समाव साम' मोनबोयो मालाबा समाव ना मोनगोन बिदिनो खांख्राइबो मोनबोगोन बिदिनो गोबां रोखोमनि ना मोनबोयो आरो ना जेरै बोथेनास सेंना गोरि ना खावै ना बिदिनो नास्राय बेफोरबायदिखौ मोनबोयो आरो ना बे नाखौ खौ जोङो लाबोनानै दैज्लां बोथोरफ्राव मा खालामो? सान्दुं गोसाबा जोंनो साबसिन मोजांसिन मोनग्रा मैगंआनो जाहैबाय मैथा मैथाफोरजों खांख्राइजों सङोब्लाबो जोंनिया गोथाव जायो। एबा थाइगिरफोरजोंबो जाजायो जेरै थाइगिरजों ना थुरि ना बोर थेनाफोरखौ जानो जोबोर मोजां मोनो आरोना बेफोरखौ जायो आरो ना लाबायनानै एसे दै लाला खामनानै गोखै गोखै नालाय एसे मोजां मोनो आरो बे नाखौनो जोङो लानो थाखाय जोंनो मोनसे मुवा नांबावगोन जायखौ नो जोङो खबाइ जेराव खबाइआ एसे खबाया एसे बारा गिदिरबो नङा फिसाबो नङा बेयो मा बेयाव खुगा थायो आरो मोनसे थि खिबु होनो आरो आरोना बेयाव जोङो उदैगिथा उदैबो थायो उदैया एसे गोदोर बेयाव नाया जेसेबां हागो एसेबां लानो हायो आरो बे खर'निफ्राय एसे सिङा ओ थायो आरोना बेखौनो ओ बेयाव जोङो खानानै दिरुंखो दिरुंजों खानानै जोंनि जानजायफोराव खाना लायो आरो ना हिन्जाव माहारिफोरा ओ बे खौ ना गुरोब्लाथ' नाखौ अबाव लानो जोङो जेखाइ थायोब्ला जेखाइ थायोब्लाल'सो जाया। बेखौ ना लानो थाखाय ना ओ ना ना लानो थाखाय खबाय बो नांगोन। एबा मोनसे मुवा नांगोन बेनिखायनो जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना सोरजिना गालांखानाय खबाइखौबो जोङो लानानै थांफायो आरो ना बे खबायाव जोङो उम बारा ओ सेवा आरो ना नाफोरा जों मनाफोराव लायोब्ला एसे सेवनायनि चान्सा थायो। एबा खबाइफोराव लायोब्ला खबाइयाव लायोब्ला जोंनिया नाया ओ सेवा एसे गोथां गोथाङै थायो फ्रेसाव थायो ओ दैयाबो नांथाबना थाया बेयाव ना दैया फिल्टार खालामनाय बायदि स्र'नो थांजोबखायो आरो ना नोंथां। बे खबाइ आरो जेख खाइखौ मादों बानायो होनोब्ला जोंनि आबौ आबैमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो न'नि ओ न'आव थानाय औवा एबा बिजलि औवाजों बानायनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ। ओ गावनि आखाइजोंनो हेबनानै ओ बानायनाय जायो आरोना बिदिनो ओ मा मा मुवाजों आरो ना हमबावनो हायो एबा ना मोनबावो बेखौ नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायगोन ओ जोङो ओ गोदो गोदाय ओ सायखौ होनो उम सेन। बिदिबो सेनफोरखौबो नुयो नोंथांथि नोंथांमोननिथि बाहायोना बाहाया बेखौ आं मिथिला। जोंनि थि दासिमबो बाहायो बेयाव औ औ नंगौ नोंथां दासिमबो जोंनि थि बिबायदिनो औ सेनदोंबो ना सानानै दैलांफोराव एबा दंग'फोराव दै बाह ओ दै दै माबानायाव। मा होनो दै बोहैनायफोराव साना दोनोब्ला बेयावबो मोजां मोजां ना हाबना थायो जेरै नोंथाङा दानि दानि आं बुंनाय बायदि नोंथां ओ सें ना गोरि ना बिदिनो बोथि ना थुरि ना गासै नायाबो हाबना थायो। ओ बेयो एसे मोजांसिन आरोना बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो। बेखो सि ओ गो उदै खिथायाव बायमान ओ गेजेर खिथायाव आरो रो बुदांदां जायो। बेयो ओमफाय उनथिजाय उनथिजों सिगां सिगाय ओ बेखौ मोजाङै हेबनानै माबानाय जायो आरो ना। ओमफाय सिगांथि ना हमनो थाखाय मोनसे ओ नाया ल'खबनो थाखाय जोंनोथ' मोनसे ओ नांखागोन जायगा नांखागोन बेखौ होनो खुगा खुगाखौ जोङो मोजाङै ओ खा ओ हैथेनांगोन आरो उदै खिथायाव मोननै गाथ ओ गाथा थायो आरोना जायखौ होनो गुदुं गुदुं दोनो बेयाव मोननै बे गुदुंथिंनो जोङो नि नाया मोजाङै फारि फारि हाबलाङो आरो ना। ओम खुगाखौ जोङो खुगाथिं ओ जिगाबफोरदों एबा जाबोरफोरदों हे थेना दोनो जाहाथे थेनाया ओंखारलांफिनो हाया ओ बे ओ गुदुंथि ओ गुदुं थानायानो जाबाय उदै। उदैयाव जोङो जानजाय खिथायाव उदै बानायो एसे गिदिर बानायो आरो ना। बेयाव गुदुं मोननै लाहैनाय जायो ना हमनो थाखाय ओमफाय खुगाथि जोङो नाखो लखबनो हायो बिदिनो ओ फल' फल' होनो जायखौ फल'फोरखौबो नुयो फल'फोरदोंबो ना हमनायखौ नुनो मोनो गोदो गोदाय जोङो दासिमबो नुयो दैमाफोराव हमो फल'जों ना एबा हाख' खरफोरावबो फल'दाना जोबनानै जानो हायो जोङो। जायखौ दिर गिदिर दैमाफोराव थांनानै बिलोफोराव थांनानै एबा दंग'फोराव थां थांनानै जोङो ओ फल' जोबहैबानो नाफोरखौ मोननो हायो। होननानै जों मोनथियो आरो जेरै खल ना जेरै दैमा दैनि ना एबा दैमानि ना बेफोरो फल'आव हाबो आरो ना। बिख खौबो जों जानो मो जानो थाखाय लाबोनो हायो आरोना। बिद बिदिनो गोबां मुवा सोरजिना गालांदों गोदो गोदायनि आबौ आबै मोना। जेरै लाङि जे इदोबो ना मोनो। ओ बिदिनो सिबसे बेफोरखौबो होनो ना हमनाय मोनसे मुवा आरोना इफोरो। आरो ओ मा दंबोयो? उम आस्रा जे जायखौहोनो आस्रा जे आस्रा जेखौबो जोङो जोंनि आखायदोनो बानायो एबा हौवा माहारिफोरा बानायो आरोना बेखौ हेबो। बेयो जाबाय मोनसे ओ लाइ लनजों बानाय जानाय मोनसे नेट नि जे‌ जायखौ उम हेबनानै बानायो एबा गोदिरबो बानायनो हायो फिसाबो बानायहोनो हायो। बेखौबो ना गिदिरनिबो बानायनो हायो, ना फिसानिबो बानायनो हायो आरो ना। ओ बे नाया उजोन मथे उजोन उजोन सिस-सिस्टेमसो बियो। ओ बेयो ओ एसे सारोब्ला गोजावनाय सान्स थायो आरोना। बिनि थाखायनो बेयाव जोङो बाहायनाय जायो गुलि जायखौनो गुलि जे। गुलि गुलिखौ खायोब्लासो बियो गिलिर जानानै बियो गोद दोनानै नाफोरा नांथायो आरो ना। नांथाना थायो। बिदिनो बेयावबो मोनसे रोखोम रोखोम खबजा अ' खमजा ओ खबदा सिस थेम बानायनाय जायो आरोना। बेखौ मा होनो आं एसे बावबाय नोंथां। बिदिनो उम आथिखालाव ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा आथिखालाव नोंथां मोनथि मा मा मुवाजों एबा मा मा गोदो गोदायनि आबौ आबैमोना सोरसिना गोलांनाय मा मा मुवा जों दासिमबो ना हमनानै बिदिनो ओ जायो एबा हमो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ गोलावनो नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेरै ओ ना हमनाय मुवा बेसादा बेफोरनो जेरै जेखाय, खबाय, सिलि सेन बेफोरनो जाहैबाय गोदोनिनो आरो आथिखालावबो सोलिबोदों। ओ बेफोरनो ओ ना हमनाय मुवाफोरा आरोबाव ओ ना गुरनो थांबा जोङो गासैबो जि मोनो बेखौनो लायो नङा होमबा आइजोफोरा। जेरै जोंहा ना गुरनो थांबा। ओ गोबां मानसिफोरा मा खालामो ओ आलि जिंफोरावहाय खांख्रायफोरखौबो खन'नानै लाबोयो। बे खांख्रायजों बाथोनबो जायो। आरो खांख्रायखौ मोनबोबाथाय गोबां बिबांनि मोनबोबाथाय मैथाफोरजों संनानै जानाय खौ जों बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो आइजोफोरा बांसिन ना गुरो आरो। आरो न' फोराव ओंख्रि संनो ओ जेबो गैथारा जायोब्ला खाथि खालानि दंग'फोरावनो गुर हबनानै लायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो। दैज्लां बोथोराव ना हमनो थाखाय थाखाय जोंहा जोबोर खहस जायो। मानो होनना बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव ना फोरा फिसा होयो एबा बारियो, खांख्रायफोरा फिसा होयो एबा बारिलाङो। एफोरखौ जोंहा दैज्लां बोथोराव बांसिन मोनो आरो नाखौ। नाखौहाय बिदिनो दैबानाफोर जाब्लाबो मबेबा हाखरफोरा बुंसारनानै बे हाखरनि नाफोरा बे दैजों फैफानायफोरखौबो बे दैबाना जानाय समावनो मोनला बायो एसे सेनफोराव नाफोरा हाबनानै थालाङो बेफोरबायदिनो नाफोरखौ खौ जोंहा हमनानै जायो आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय बे ना खांख्राइ हमनायखौ माबायदि आदबजों हमो बा माबाददि ओ ना सा ना खांख्राय सारोबा मोनो बेफोरनो आरो जोंनि ना हमनाय खांख्राइ हमनाय। आदबफोरा।
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नोंथाङा जोंनिया समाबो जाबोबाय। नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय बिदिबा नोंथां जों ला दोनथनोसै नामा?
औ औ दोनथ'नोसै।
औ।